औ खोनादोना नोंथाङा
औ नोंथांआ खोनादोना
औ
औ ओ आं ओ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनि नोंथांनाव आ सम दङ ना
औ दङ सम
औ होमबा ओ गिबियावनो ओ जोङो कल खालामनायनि जाहोन होननानै आंनि जाबाय ओ मागोनि बागै दसे सावरायनिसै नोंथां
औ हागोन
उम ओ ओ मागो होनबानो जेरैहाय नोंथांमोननिजा माबादि ओ फालिनाय जायो बा एसे खोन्थाहरनो हागोनना
औ हागोन नोंथां औ जों मागो फोरबोनि बागै जों स सावरायनो लादों औ खोनादों नोंथां जों मागोफोर फोरबो होननानै बुङोब्ला मागो फोरबोआ जोंनि ओ बर'नि जोबथा फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ
फोरबोआव जोङो ओ बिदिनो लावखार ओंखाम जायो जेरै बेलागुर सावनानै दिनै गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर'फोरा ओ बेलागुर सावनानै दिनै ओ ओ रंजाबोयो मागो फोरबो नङा होमबा थि बिदिनो जों मागो फोरबोआव जोंनि जानाय लोंनायनि माने बिराद मानि मोनसे फोरबो आरो रंजानाय फोरबो आरो बर'फ्रा बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों ओ आथिखालावबो फालि फालिबायनो दं आरो बै समाव जोङो बेसेबां समनिफ्राय बर'फोरा बेखौ फालिदों जों जों दिनै बिनि थारिख आरो बिनि जेबो थं होनो हाया आरो नङा होमबा नोंथां नोंथां जेरै बर'फ्रा जेब्लासिम रायजो जाबोदों अब्लानिफ्रायनो बर'फोरा मागो फोरबोखौ फालिबोबाय थानायखौ जों नुदों आरो
आरो मागो फोरबोखौ जों गिबियावनो जोङो
ओ मा होननानै बुंगोन बै ओ गिबियाव जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायखौ जोङो साननै सानथामनिफ्रायनो जोङो दिनै ओ बेलागुर बनायो बनायनानै जोङो मागोनि एक थारिकनि खालि सिगांखालि जोङो बेखौ ओ सावनाय जायो आरो खायसे खायसे जायगायाव आरो खायसे एक थारिखैबो बेखौ सावनाय जायो आरो दा बै सोरां सुसि सुसि समाव आरो बेनिफ्राय लावखार ओंखाम जानाया बोरै थाखो होननानै बुंङोब्ला गोदो गोदाय जोङो ओ दाहोना रुवाथि गोबां थायोमोन नङा होमबा आथिखालावसो जों दाहोना रुवाथि थानायखौ नुुबांला गोदो जेनेबा दाहोना रुवाथि थानाय समाव मा होनना बुंगोन बै ओम दाहोनाफोरा रुवाथिफोराबो जेनेबा रंजानो लुबैयो नाथाय मालिखफोरजों बिसोर थाफाना रंजानो हाया थिग बिदिनो बे दिनखालि लावखारफोरखौ बा दुरुवाथि दाहोनाफोरखौ बिखालि रंजा बिसोरखौ ओ सुबिदा होनाय जायोमोन आरो
बे सुबिदाखौ बिथांमोना ओ हायो मोननो हायोमोन आरो बेखौ बेनिफ्राय बिथांमोना एक्सट्रायै बिथांमोना दुब्लि बारियाव थांनानै बिसोरो बेलागुर बनायनानै बिदिनो बिसोरो रंजानानै बेलागुर सावनानै बिसोरो आरो बेलागुर साविनि सिगां हराव बिथांमोना न'खर न'खर थांनानै फिथा मागि हैयोमोन आरो जाय न'खराव फिथा सावदों बिथांमोनहा फिथा हरगोन अना से फिथा बिदिनो बर'नि दोरोङारि फिथा जायखौ सिथाव सिथाव फिथा होननानै बुङो जायखौ थावजों बनायो एन्थाब फिथा बिदिनो जोङो लावदुम फिथाबो दोङो बिदिनो लारु बिदिनो जाय जोङो एंख्रं होननानै बुङो जेरै माइरं गुदिनिफ्राय बनायनाय मानोना जोंनिया बे मागो माहाया फिथा जानाय लोंनायनि दोन आरो अब्ला बिथांमोना गामि गामियाव हाबनानै बिथांमोना फिथाखौ बिबायनानै लाना फैनानै बिथांमोना बै बेलागुर सावखांनायनि उनाव बिथांमोना मानोना बे समावथ' गोजां माने पुस मास बेयाव जोब बोर गोजांनाय जायो नालाय बिथांमोना बेलागुरखौ सावनायनि उनाव अरखौ बिथांमोना रंजानानै जेनेबा ओ दाउला माने दाउखा गे गेसेरैबा दाावला गेसेरैनि सिगाङावनो बिथांमोना सावो आरो बेनिफ्राय सावखां लोंखां खालामनानै बिथांमोनहा बै फिथाफोरखौ साहा फुदुंनानै जायोमोन आरो
थिग बिदिनो बिथांमोनहा बेल लावखार लावखार ओंखाम जानायखौ बेलागुर सावनायखौ बिथांमोनहा बेदिनखालि जोङो खालामनाय नुयो आरो बेनिफ्राय दुगैस्रो लबस्रां बिथांमोना गावा गावनि मन्दिराव थानसालिफोराव बिदिनो आर'ज गाबफैयो खबजायो आरो बिदिनो जोंनिथिं मागो फोरबो। बिदिनो जानाय लोंनायजोंनो फालिनाय जायो आरो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि साइदआवहाय मागो फोरबोखौ बोरैहाय। फालियो
औ औ ओ नोंथाङा जा होनलांबाय ओ गोदोहाय ओ बांसिन र बाटि इदि थानानै बांसिनानो थानायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगावहाय माने। बायदिसिना कम्पानि बा खामानिफोर बा गावबागाव खामायनानै ओ जानाय जाबाय जेरावहाय। रुवाथि दाहोना थाला आरोना गोदोनि बायदि ओमफ्राय थेवब्लाबो। मागोखौ फालिनाय जायो जेरैहाय जोंनि रायजो थायोना रायजोआनो। खुंनाय जायो जे जिहेथु मागोखौ जोङो जोबथाफोरबो होननानै मिथिनाय ओ मिथि मिथिनाय जायो जेरैहाय ओ नोंथाङा होनबाय लावखार ओंगाम जानाय थिग बेबायदिनो ओ। जेरावहाय दुब्लि फोथारावहाय न' बानायनानै। ओमफ्राय माबाखो। जिगाब जिगाबजोंनो बांसिन बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ जिगाब फोरजों ओमफ्राय जयैनो ओंखाम संनानै बा ओंखामखौथ' एक्सट्रा संखायो। नैबे ओ थाखायो ओमफ्रायथ। होमबाबो जोंनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय सिगांङाव। हाय बाथौ बा बाथौनि आर'ज खननानै जयैहाय खुलुमखांनानैसो। ओंखामखौ जानाय जायो आरो ना बिदि इसोरनि नाम लानानै। बा संनाय बोथिसे ओंखाम जयैनो जानाय जायो जेरावहाय। गथ' गथाय गासैबो रंजानायबो जायो जानायजों लोगोसे। ओमफ्राय थिक बेबायदि। बिदिनो नोंथाङा होननाय बायदि एक थारिक बा ओ इदिनो लास्। खालि इदिबो सावनाय जायो जायगा लाना जायगा ओमफफ्राय ओ जेरावहाय। खोमसियावनो सावनाय जायो दुगैनानै दुगै दुगैना लोबस्रांनानै। थांनाय जायो ओमफ्राय। थांखांनानै रावबो सिखारियावनो सावनाय जायो जेरावहाय बिनिजा। सावनाय सावखान्दा औवा थायोना औवा बा जिगाब। ओ जिगाबखौ लाबोनानै जोङो मोनसे फोथायनाय दोङो दि न'आव लाबोनानै दंफां लां दंफां लाइफां बा गय बिफां गासैयावबो गनदों। ओ बुनाय जायो आरोना जेरावहाय थाबैनो देरथोंबा मोजां फिथाइ मोन। ओमफ्राय जा जिगाब लाबोयो इसे इसे बेखोहाय आं गय- बिफांआवहाय खानानै होनाय जायो आरो ना फोथायनाय। जोङो गोदो गोदायनिफ्राय बे मोनसे नियम खान्थिया सोलिबोबाय थादों दासिमबो। दोंङो आरोना बे मोनसेया। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो नखर। थिग बेबायदिनो नोंथाङा होननाय बायदि ओ गासैनिबो नखरावहाय फिथा। सावनाय जायो बायदि रोखोमनि ओ जेरैहाय लावदुम फिथा एन्थाब। थावनि फिथा ओमफ्राय बायदिसिना फिथाफोर थायो आरो ना ओमफ्राय ओ। जेरावहाय जोङो आलासि आलासिबो लेंहरनाय जायो जेरावहाय जोंनि बर'फोरनि। गोदो गोदायनिफ्राय जोबथा फोरबो होननानै। गाजा गोमजायै फालिनाय जायोबा न'खर न'खर थाबायनाय जायो आरोना।
औ नोंगौ। नोंथां बुंनायाबो सैथो औ जोङो मागो फोरबो बेफोर जानाय लोंनाय माने फिथा जानाय जों बांसिन फालिनाय जायो मानोना जोङो दायो दैज्लां बोथोराव मावनाय गासै फसल आबादानो माने मागो बोथोराव जोङो मोनजाहैजोबो मानोना डिसेम्बर जानुवारियाव जोंनि माने माइ हाखांजोबखां जाजोबो ना मानोना जोंङो एभोल लेभोल माइ माइरंनि अभाब गैया जायो आरो बे समाव जोंहा बे समाव जोंहा जानाय फिथा जानायनि गोबां माने फोरबो रखोम खम जायो आरो जोंहा मागो फोरबोआ बर'नि आरो नोंथाङा जे बुंलांबाय बे ओ जोंनि बे न'आव जोङो उवालाव आवा खुनदुंजों ज जों जों सोंथिनाय जायो आरो बिदिनो बिफां लाइफांफोरावबो जोङो गय बिफां बा खान्थाल बिफांफोरावबो जोङो जों जिगाबखौ जोङो खाना होनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेयो खानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय दे माने बिफां लाइफाङा बारहावा ज बायनो हाथों जेनेबा मोजां जोङो फिथाइ सामथ होबाय थानो हाथों बेफोरखौ फोथायनानै नानै जोङो बेखौ जों गायनाय जायो आरो जाहाथे मोजाङ जोंनो फसल होनो हायो गय बिफांफोराबो मोजां फिथथाय थायो बेखौ फोथायनानै आरो न' बांखौबो जोङो बुंन्थिना होनायनि जाहोनाव जाबाय माने जोंनि न'फोरा बारहावाजों बुसलिंनानै सेरखाय बेरखाय जायाबा बायलाङाथों होननानै जोङो जों फोथायनानै बेखौ होनाय जायो आरो गोदो आरो जों दासिमबो जोंनि बर' समाजाव बेखौ आथिखालावबो बाहायबाय थानायखौ जों नुयो गोबां जेनेबा दा जायफोरा बर' गामिफोराव दोंनो बिथांमोना बे हाबाखौ बाहायनाय नुयो आरो जायफोरा टाउन सहराव थायो बिथांमोना बावगारलांनो हमबाय नाथाय जाय मैखोम बर' गामियाव थानानै रायजो जाबाय दं बिथांमोना बे हाबाखौ दिनैसिम मावबाय थायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवबो बे हाबाखौ मावो नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों फोथ फिथाइ बुनाय बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि माने गोसोजोंबो बा गोसोजोंबो फोथायनानै लानाय बेफोरबो मोनफा मोनफा हाबा नङा होमबा बेफोरखौ जोङो फोथायनानै जों दिनैसिमबो जोङो बर'फ्रा बे रोखोमनो जिउ खुंलांबाय दं आरो जों इयुनावबो बेखौनो जों खालामनांगोन आरो मानोना बेयो जोंनि फोथायनाय बेखौ जोङो मा होनो बुंना फोजोबनो हाया जेनेबा जायखौ जोङो फोथायो बेजों फोथायब्ला खामाबालाय मा जागोन खामब्लालाय मा जागोन बिनि एन्सारखौ जोङो दायो से सेकेणडआवनो होनो हाया नङा होमब्ला सोरनिबा थाखाय मोजां सोरनिबा थाखाय गाज्रि अब्लाबो जों बेखौ आन्था फालिनायाथ' जोंनि थाखायथ' जेबो खुवाबो नङा नङा होमबा जायखौ आा दोंसेजों बेरायनायावथ' नोंहाथ' जेबो खहा जाय ना नङा होमबा बेखौ जों फोसायनानै बे नेमखौ जोङो लाखिलांबाय थायो थानांगोन आरो आबै आबौमोनाबो बेखौ सान ओरैनो साननानै बनायाखै बिथांमोनाबो मोनसे गोसोनिफ्राय बाय' ब जायखौ जोङो खुगानि रावानो मालाबा सावबो जायो मानसिनि थाखाय नङा होमबा बेफोरखौ मोनफा मोनफा जोंनि जिउनि राहा जिउ दानायनि मोनसे माने बोलो आरो बेफोरबो अब्ला नोंथांा जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनो आं दोनथ'नोसै नामा
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां इउ